खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ औ आं हर आं हरनाय जाबाय दे। दा दाजों जों र' मा आयदा लानायमोन
अ जोङो माने दाउ दाउ अमा फिसिनायनि बागै औ अमा फिनाय दाउ दाउ फिनाय
दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै आं बुंसै ना बे बिसेसखरि जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' हारिमुनि गेजेराव दाउ अमा फिसिनायानो मेन होनना बुंजायो जेनेबा मेन थांना थानायनि राहा आरो बे दाउ अमा फिसिनाया
औ औ औ
ओ जों दाउ अमाखो फ्राय बयनिबो न'खराव जों दाउ अमा न'खरसेयावनो जेनेबा अमाफोरफोरखौ जों न'सेयावनो माब्रै माबा फिनायखौ नुनो मोनो फ्राय जोंनि ओनसोलाव आरो
औ औ
आरो बे बिदिनो दाउआबो बयनिबो न'खराव दसथा बिसथा बेफोरबायदि न'फ्रोमावबो थायो। बयनिबो न'खराव दा बेखायनो जों बेदर महरै न'बो जायो आरो माबा मोनसे खरसा फाथि थि ओ जोंनि नांगौ ओ फैसा थाखा फैसा नांगौबानो जों दरखाराव फाननो मोननायनि बिदि हिसाबैबो जों फिनाय जायो मेनलि अमाखौ जोङो माखासेया बिधानबो बानायो अमा बिमाखो अमा बिमा फि फिसिनानै ओ फिसा जाबाय आरो बिदिनो बे फिसाखौ हाथाय बाजाराव फानो आरो
औ
बेजोंनो जेनेबा न'खर सलायलाङो न'खर सामलायलाङो आरो माखा सिया बेदरनि महरै फान माबा फिसियो जेनेबा अमा बुन्दाफोर
औ औ जानाय हिसाबै
औ जानायनि थाखाय बेदर जानायनि थाखाय जेनेबा बे बेफारिफोर मेला दं नालाय जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो बेफारिखौ लेंहरबाय फानहरबाय आरो बेबायदि मोनसे मोजां बेबहाया दोङो आरो जोंनि बे ओनसोलाव आरोना बेदरखौ जों रोखोमै बाहायनाय जायो
औ
गावनि न'खरावबो जों जायो आरो माबा मोनसे फोरबो प्रग्रामफोर जायोब्लाबो जों ना बेदरखौ नांखायो बाहायनाय जाखायो। जायो आरो मा मुवाफोर जे ओ मा होनगोन जिखुनु बिथिङावनो जेनेबा
औ
बिया बारु जेनेबा हाबा जादों बिया जादों बेखौ ना बेदर नांगौ आरो मानिबा जेनेबा ओ राजनिथिकनि बेलायावनो होनबाय सोरबा मोनसे गेदेर प्रग्राम खुंबानो औ खाना जानाय मानाय बेफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना बेदरखो
अ
आरो बिनि अनगायैबो जोङो मोनफ्रोम हटेलफोराव
औ-औ ना
उम हटेलफोराव जोङो फ्राय जोंनि बे ट्राइबेल मानसियाथ' ओंखाम गोजा जाखायानोसै बांसिन हटेलाव जों ना बेदरखौ नुनो मोनो दाव बेदर अमा बेदर बेफोरबायदि बिनो अनेक बेदरखौ जों नुनो मोनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बेनि अनगायैबो बायदि-बायदि
उम
ओमफ्राय जोंनि थांना थानायनि बेलायाव मोनफ्रोमावबो ना बेदरा गोनांथि होननानै
औ उम
जों सानना लानांसिगोन आरो।
औ
आरो जों बेफोरखो मेनलि जोंनि थांना थानायनि राहा हिसाबै जोङो
औ
जोंनि बर' माहारि जोंनि ट्राइबेलफोरा फिसिनाय जायो आरो आरो फ्राय जोंनि मानसिया साख्रि बाख्रि खम नालाय। बेखायनो नैबे जिब जुनारखौ फिनाय दाउ अमा फिनाय बेयाव आरो दिनै गाबोन फ्राय फार्म खुलिनायखौ नुनो मोनो। पाम पाम्प सिस्टेमै खुलिनाय गोबां जागायाव नुनो मोनदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव गेदेर गेदेर फार्म अमाफोरफोरखो जेनेबाला
एकस'ता देरस' ता थायो मोनसे फार्माव आरो बिदिया दाउ दाउफोरा हाजारथाहाम थानाय गोबांथार रोखोमनि थायो बे दाउफोराबो जेनेबा। बयलार माखासेया ब्रयलार फियो।
औ
माखासेया बे दिसिखोनो फियो फाम्प सिस्टेमै बेबायदि। आरो अमाखोबो जों गोबां भाराइटिस बा गोबां रोखोमनि गोबां जात नि जों नुनो मोनो आरो।
औ औ।
जेनेबा ओ जोंनि बे माबाथिं फ्राय हेमसियार बे गेदेर जादखौ फियो माखासेया। ओमफ्राय दिसिखो माखासेया फिस न'खा नुनि खिन्थु उम आव एसे खम जानायलाय जायसाया बांसिन जों फिननायखौ नुनो मोनो आरो आं। हेम सियारा गिदिर जाद आरो उजनाव बांसिन होयो आरो बेखायनो जोंनि मानसिया जोंनो बांसिन प्रफिटखोसो नांगौ नालाय। बेनिखाय जोङो मोजां बिधानखो फिसि-सि-फियो।
औ औ उम।
औ।
आरो जोंनि जेसां ओ अमा-अमा दाउ अमानो जेसेबां दान ना होनाय बे
औ।
प्रफिटखो जों नायो आरो एसे मोजां जाफे होयोबोला। दा नोंथांनि मिथिं माबायदि अमा फिनाय सोमोन्दै।
औ। दाथ' बाय दा जोंनि थिंखौ आङो फोरमायना होनोसै नोंथांनो जोंनिथिंहाय से फोरमायना नोथां
औ
दा जोंथिंजाय होनोबा बिसोरथिजाय अमाखौ ओ फिसियो ओमफ्राय जोंथिं बारा फारामनाया बारा गैया जोंनिथिं। जोंनि बि इरि मोनाखै आरो अमा फाराखौ। माने बयहाबो थि ब
अ
हिसाबै गाव गावनि न'आवनो मासे मानैखौ बयहाबो लायो
औ नंगौ
ए दा औ खालामनाय हिसाबै गुन्दैयाथ' ओरैनो मोननाय जाहैबाय गुैयाथ' ओरैनो ओमफ्राय गुन्दैजोंनो माने गैया ओरैनो थाङो होननानैमा लानाय जायो आरो ना। लायो खौ लाया फिसाखौ होयो आरो जोलै बिदाखौ होयो आरो। जोंथिं बांसिन दान लानाय आरो बेदर बेदर जानो बाहायनाय मासे बेदर जानो बाहाय बिधाननि थाखाय फियो दा बिदानखौ बांसिन लाखियो जोंनिथिं।
उम उम
बांसिन होयो अमा फियो बांसिनै माने बिदान लाखि बिदानावबो अमाखौ जोङो सय मा फेदेरबानो अमा बिमाखौ
औ
माबा जोलै लानो थाखाय सय मा अमा बिमाखौ जोङो बिदाननि थाखाय माने बिदान होगोन अमा बुन्दा लाबोनानै ओमफ्राय सारि माह सारि सारिमानि उनाव आरो अमा मोननाय जायो आरो अमा अमा सारिमायाव जायो सोरबा साराय सारिमायाव जायो फिसाया जों सारा साराय सारिमान फिसा मोननो हायो।
नंगौ नोंथां।
मा दुइ मा अमा बिमानि गाइखेर जायो अमा फिसाया दुइ मा बारनायनि ओमफ्राय आरो आदार जानो हानाय जायो अमा फि जानो हानाय जायो होमबा
जोङो अमा फिसाखौ फाननो हायो आरो। अ आदार जाहो लेहरनानै जों माने बाजाराव थांनानै फानहनाय जाया।
ओम
ओ बे अमा फिसा लानायाखौ खोब आं नुनो मोनो आरो बांसिन ओमफ्राय अमा बेदरनि थाखाय बुन्दा बुन्दा मासे मासे ला खालामनानै बेखौ आरो सोराबा बैसागो मागो बेफोराव फानहैनाय जायो‌
औ नंगौ ओम ओम ओम
बहुद मानसिफ्रा अमा फिनानै अमानि ओ बुरजा दाम मोननायखाय बे समाव फाननो थाखाय लायो ओमफाय मा गोओवबो खोब मानसिफ्रा जायो। मागोनि टाइमावबो जायो आरो जानुआरि जानुवारि पिनिक जानायफ्राव खोब बेदर जानाय ओमफ्राय माने टाइमाव फाननो होननानै माने अमा लानाय जायो आरो। मासे मासे बिमाखौथ' जाहो हिसाबै लानाय जायो
ओम नों नोंथां
होनायावबो बुहुद लाब मोनो मानसिफ्रा, बोखांनो हाखायो अमा बिमानिखौ
औ नंगौ
दुइमानि तिनमानि फानखांजोबनानै आरो बेनो सारिमा जानायाव आरो अमा बुन्दा होफिनो हायो फिसा माने थाब थाब मोननो हायो अमा बुन्दि लानानै जों अमा बुन्दिखौ बिदिनो बिदाननि थाखाय लानाय जायो आरो
ओ नोंगौ नोंथां नोंगौ
अमा बुनदा मासे लानाय जायो बेखौ गोफोर जाबा बैसागो मागो दमासि आमफ्राय बे निउ इयार जानुवारिनि बेफोराव जानो थाखाय पिकनिक जानाय मानसिफ्रा खोब माबायोना बायसोयो नालाय बे बांसिन फैसा मोननाय जायो बे समाव फाननो थाखाय माने लायो बेदरनि आरो मा खौ जाबाय दैनि थाखाय
ओम नंगौ नोंथां
अमा फिसा फाननानैबो खोब फैसा आरजिनो हायोना?
औ नंगौं नोंथां
ओ न'खर सलायनायाव माने हेफाजाब होयो अमा लानानै होयो नखौ खुंनो हायो साखरि सारबिस गैयै मानसिफोरा बे अमा दाउ फिसिनानैबो गावनि न'खरखौ खुंनो हायो आरो लाखिनो हायो दाउखौथ' ओ दिसिखौनो बांसिन फिनाय जायो थ' बारा बानायनाय जाया माने गामि एरियायाव फार्मखौ सोरबा बानायो आरो बिदिनो थाखा फैसा गोनांफ्रा
जिनै जिनै मिनिट जाबाय नामा अब्ला दोनथलायनोसै बेखौ गुबुन आइदआव जों बारनोसै नेक्स्टआव औ दे दे दे